अ खोनादों नोंथां अ नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ नोंथांजों आङो औ ओरैनो जनानै दङ जेनेबा आं जिरायनानै दङ। ओंखाम जाखांनाया एसे गोबाव जाबायो ओंखाम जाखांनाया जिरायनानै दं ओरैनो जनोार
औ खोनादों नोंथां
अ जेनेबा ओरैनो दा
हो
खोनादोंना नोंथां नोंथाङा जेनेबा ओरैनो दा खामायदों नोंथाङा?
आंबो दा ओरैनो ओंखाम जाखांनाय जेरना दं। ओरैनो जेरना दं नोंथां ओं
दा आङो नोंथाङा फ्रियैनो दोंबा माइ बे आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो नोंथांजों कल खालामनाय नोंथाङा सावरायनो हागोनबा?
सावरायजागोन नोंथां औ सावरायजागोन।
औ नोंथां।
औ खानादों।
सावराय जागोनना नोंथां सावराय जागोनना नोंथां। औ। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां जेबा आं जागाय आं जायागायग्रोसै नामा नोंथां?
मा होनदों नोंथां अह जागायग्रोदो नोंथांआनो जागायग्रोदो।
औ जेनेबा जोंथ' दा गोदोनिखौ हमना नायोबा दा थ' बहुत सोलायनाय नुबाय नङा होमबा? खोनादों ना नोंथां?
बुं नोंथां खोनादों नोंथां खोनाबायदों आं बुंबाय था।
ओं ओं जेनेबा जों गोदोयो मोसौजों हालेवनाय नुयोमोन। आबै आबौमोनखौ।
औ।
दाथ' आरो गोनोखो
दानाथ' जेनेबा गोदान आगजु जेनेबा
गोनोखोआरि मुगाजों सोलिनाय नङा होमबा।
साइन्स टेक्न'लजि टेक्न'ल'जि बेबायदि ओंखारबोबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ। सोलोंथाइयाबो बांसिन सोलोंथायाइयाबो जौगाबोदों। सोलोंथायाइ जौगाबोनायजों बेफोरो खामानिया
जाबाबो जेनेबा माइ आबाद हाबाबो जेनेबा जेनेबा नोङो खाननै खानथामनि खामानिखौ दसे वान हाआवार वान से घन्टानि फोजोबना गालाङो। नङा होनबा मिसिना नङा होमबा नोंथां।